अ नोंथां। हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
औ आं नोंथाङा बिदिब्ला दायो फैनो दं नामा नोंथां?
औ फ्रियैनो दं।
अब्ला नोंथांजों। ओ मोनसे खोथा सावरायदों नङा होमबा?
औ सावराय जायो नोंथा सावराय जायो।
थाङा जुदि फ्रियैनो दङब्ला। आं नोंथांजों दिनै मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै। सावरायनो ओंखारदों आरो नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथाङा सावरायजागोन।
बिदिब्ला खोब मोजां नोंथां। अब्ला जोङो गुबै आयदायाव जागायनोसै नङा
औ औ दे नोंथां दे जागोन।
ओ आं नोंथांनाव ओ बेखौनो सोंनो लुबैदों जे।
औ।
ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो नङा होमबा जोंनि बर'। समाजाव जायगा मोननाय ओ बर' समाजाव जायगा मोन। मोननाय जिहेथु जोंहा नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ।
सैनो थाबाय।
औ औ मिथियो नोंथां मिथियो।
बाहायनाया बर' समाज। आव माबायदिहाय माने गोसारबोदों आरो माबायदि। जोङो ओ जौनिफ्राय जोङो खायसे जोङो बर'फोरा सानना लायो जे। मोजांबो बाहायबोदों नङा होमबा?
औ औ ओं औ।
खालामो ओ बेयो माने गाज्रिबो आरो खायसे समाव जों मोजांखौबो माने बर'फोरा बाहायबोदों आरो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा माबायदिहाय? सोलिबोदों।
हागोन नोंथां हागोन।
ए अब्ला नोंथाङा।
माने फोरमायजोबनो हायाबाबो माने। ओरैनो जिहेतु जा एसे मिथियो। बेफोरखौनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां ना।
औ जागोन नोंथां।
औ औ।
जिहेथु जौ होनोबा जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जों माने नुुबोयो। निफ्रायनो माने। जों मिथियैनिफ्रायनो सोलिबोखानाय नङा होमबा जों गैयैनिफ्रायनो सोलिबो। खानाय आबै आबौमोननि समनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय।
औ औ दा जौखौ सोर संजेनदों। बा जौ। जौ आ बोरै संजानाय बोरै सङा जौखौ बेखौथ' मिथिला। जाहेथु सोलिबोनाय।
जोंनि जिहेथु मायाव मायाव सोलियो बोरै बोरै बाहायबोनाय बेफोरखौ आं खोनथालांनोसै नोंथांनो एसे
जौ होनोब्ला जोंना बर'फोरनियाव माने। गोदोनिफ्रायनो जों आं नुबोनायनिफ्राय आरो।
औ।
थु जोंना बुंनो थाङोब्ला आरो ना फंसे खोथायाव माने जौ नङाब्ला जोंना हाबा हुखाबो जाया। बा जिह थ माने जि खामानि जोंना हाबा हुखा बस खुंनाय मा खुंनाय माने जौ नांथारगौ जायो। जोंना माखासे नियम माखासे फुजाफ्रावबो जोंना जौनि गोनांथि जायो माखासे फुजाफ्राव
नंगौ थारैनो नोंथां नों एसे फोरमायोबा मोजां
औ माने जोंना बर'फ्राथ' गासिबो जौ लों लोङो बांसिनानो जिहेथु खोनानाय बायदिबा थ' गोदो आबै आबौमोना थ' माने बिसोरथ' जौजोंनो माने जौखौ बाहायखायो बिसोरो
औ नंगौ नोंथां।
जिहेथु खामानि मावो गोदोनि मानसिफ्रा। नङा होमबा गोदोनि मानसिफ्रा जोंनि आबौमोना। जिहेथु जि माने सानसे सानसे खामानि मावो। ओ सानसे सानसे खामानि मावो। मेङो नङा होमबा बारिनि खामानि माव बाय दुब्लिनि खामानि मावनाय माने मेङो बिरादनो जिहेथु बिसोर लोङोमोन आरो। मोनायाव सोरबा सानावबो लोङो सोरबा मोनायाव लोङो। माने गोदोनि जुमायफ्रा जाहैदों माने बिसोरो लोंबाबो मालाय बिसोरो खामानि मावो नालाय। माने देहाफ्राव बारा इफेक्ट खालामनो हायामोन आरो जिहेथु माने बारा खस्थ' मोनामोन बिसिनि देहाफ्रा लोंबाबो माने थाग्रायै
औ माने बिसोरो लोंनायनि उनाव औ लोंनायनि उनाव बोलोसो जादों आरोना
औ औ
माने बोलो माने जिहेथु माने जुमाय लोमोब्ला माने माखासे मेंनाय बा माखासे माबाफ्रा एसे एसेबाबो खारो नालाय माखासे टेनसनफ्राबो खारो माखासे मेंनाय जिहेथु सानसे मानानि खामानि मावनाय बेफोर मेंनायफोरखौ माने बावगारो बा खस्थ' मोननायफोरखौ बावगारो जौ लोङोबा माने बेफोरबायाददि बाहायबोनाय आरो आबौमोना आरो गोदोनि समावथ' नोङो
जौ गिसिखौ बांसिन बाहायोमोन गोराननिख्रुइ जौ गिसि बांसि बाहायबोनाय लासै लासै दासो जौ गोरानखौ बांसिन बाहायबोदों
औ माबायदि सङोमोन होननाव नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ औ फोरमायगोन नोंथां फोरमायगोन माने जौगिसिखौहाय माने सिगां आंनि आबैमोननि समावहाय माने गोजां बोथोराव माने फुदुंलायनानैबो लोङोमोन आरो जाहैदों माने फुदुंलाय लोङोमोन दा जौ होनोबा जौ खौ बोरै बानायो होनोब्ला आं फोरमायलांसै नोंथां
औ फोरमायजागोन नोंथां
जौ बानायनो थाखाय जोंना मोनसे बुस्थु नांग्रोगौ जिहेथु बुस्थुआ जाबाय जोंना जोंनो जौ बानायनो थाखाय जोंनो इमाव होननाय बुस्थुखौ नां थारगौ इमावखौ जों बानायना लाग्रोनांगोन जौ बानायोब्ला जिहेथु एमावखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोंना एमावखौ जोङो एंखुरखौ देयो
औ
बेखौ दे एंखुर एंखुरखौ लानानै जोंना बेयाव माखासे बायदिसिना बुस्थुफोर होदेरफायो जेरै दंफां राखेब सोरबा सोरबाया थालिर बिलाइ होयो आरो माखासे माखासे माखासे आरो बुस्थु होदेरबावो मोखोना होयो आरो माखासे सोरबा सोरबाया बायदिसिना बुस्थु होदेरो बायदिसिना माने सोरबाया गोरा जानायनि थाखाय ओ खारा जानायनि थाखाय सोरबाया जुमाय बांसिन ओंखारनायनि थाखाय माने बायदिसिना बुस्थु होयो माने बे एमावआवनो थाजोबो आरो सब बुस्थुआ माने बे इमावआनो खालामजोबो गासैबो बुस्थुखौ जुमाया गोरा जानाय गुरै माने एसे नरमेल जानाय बे इमावनि सायाव जाजोबो आरो आरो ओंखायनो माने बे एमावखौ बिदिनो इंखुरजों लागायनानै बे मोखोना दफां राखेब जों होनानै देनानै जों फिथा बादि बानायनानै फोरानो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
खौनो लाबाय जोङो बिनि उनावसो माइ जि जुमाय संनाया जाहैबाय जोङो सिगांनि समावथ' जों एंखुरखौसो सङोमोन जुमाइखौ गोदोनि समाव दानि समावथ' इंखुर फ्रायानो मोननो खमसै
नंगौ नोंथां
दानिफ्रा मिलफ्रा माने टेक्न'लजिनि माने मेसिनफोरनि सायावहाय माने एंखुरफ्रा खम ओंखार खारसै दानि जुगावहाय
उम नंगौ नोंथां
ओ माने दाना जोंना ओंखामखौनो माइरंखौनो सङो नालाय ओं माइरंखौ ओंखामखौ जेरै सङो बिदिनो संनानै जोङो माने दोआव संनानै ओंखामा एसे गुसु जाबाथाय जोङो अबा प्लास्टिक बा माबा मोनसे थालिर बिलाइफ्राव जोङो एर'नो बा बसथा फ्लास थिक बस्थाफोरजों एरननानै माने फेनलानानै होबाय एसे फेनलानानैहाय एसे गुसु जायोबा माने गुसु जाथारोबा जों बेखौ माने जिहेथु ओंखामनि फिथर बेखौ जों सुखु जोबनानैहाय माने फेनलानानै गुसु जायोब्ला जों बेवहाय माने इमावखौ बेसेबां होनांगौ नायनानै जुमाया बेसे मेरला माने ओंखामा बेसे मेरला संदों माने इमावखौ नायनानै जोङो गलायनानै मिलायनानै होयो ओमफाय बिनि उनावहाय बेखौ हरसे दोननानै बेखौ हरसे खोबनानै दोननानै अखा नायैहाय जों मा खालामो दोआवहाय बा सोरबा माखासे माने बेलेग बेलेग गोथौ जायगाफ्राव माने जेराव सोरबा बाल्थिङावबो सोयो सोरबा दोबसियाव सोयो माने बेफोरबायदिनो सोनानै दोनसिगोन आरो सोनानै दोनखांनायनि उनाव हरसेनि उनावहाय बेनिफ्राय माने बियो बिदै ओंखारनायनि माने बिदै ओंखारबोसिगोन आरो सुरु जासिगोन बिदै खानायनि बेखौनो होनो जोंना माने जुमाय गिसि बा जौ बिदै
औ नंगौ नोंथां
दा गोदोनि समावथ' जौ बिदैखौ गोदो बुहुद बाहायोमोन बा जोंना बांसिनानो फ्राय गोदोनि समाव जौ बिदैखौनो बाहायोमोन ओमफाय दानि जुगावहाय जोंना जौखौ मावो नङा होमबा जोङो माने हरनै बा हरथाम जानायनि उनाव हरथामनि उनावहाय जोङो खौ माने मावो मावनाया बोरै मावो होन होनोब्ला जोङो माव मावनायनि खेथ्रआवबो जों आं बुंनोसै जेनेबा मावनायनि खोथाआ जाहैबाय जिहेथु जि जोंना जोङो मावनायनि सिगां हर हराव हराव जोङो माने जिहेथु उ फ्रि बेयावहाय जों दै लुनानै दोनो गोबाङै दै लुनानै दोनो जिहेथु जुमाया माने माने बे मिलायजोबनायनि थाखाय आरो गलायनानै जोङो दै लागायनानै दोननानै बेखौहाय जों मा खालामो अखानायै दो दो होनानै दोस्राव मोनसे थायो जोंना जौ मावग्रा दोस्राव थाबाय दोस्रावखौ जों गेजेराव होयो आरो बेयाव थायो माखासे बेखौ मा मा होनोथाय आं बावलायलांबाय
औ नोंगौ नोंथां
स्रआव होनायखौ जों बेजोंहाय माने सोरबाया थिउ होयो सोरबाया माबाजोंनो ओ औवाखोनो बानायो हासुंबादि बिदि बाथायनानै माने आरो गोजौआव दोखसि मोनसे होनानै दै मोनसे होफायो आरोख जोंना बेखौ जोङो सोरबा हाजों लिरथियो सोरबाया ओ गुन्दै होफानानै बे अफ्रिजोंनो लिरथेयो माने बिदि लिरथेनाय जायो आरो जाहाथे माने बार गयै बादि
औ नोंगौ नोंथां। बार बार जुदि औ बार जुदि हाबोब्ला बेथ' जानाय नङा नङा होमबानों
औ औ औ माने खफ' ग नङा नालाय। जौगोरानाथ' जोंना खफ जोंसो जायो नालाय माने गोदौनानै जिहेथु खफ खफ' जोंसो जोंना ओंखारबोयो नालाय माने बे बेबायदि बानाय नाय जायो आरो बेखौनो होनो जोंना जौ गोरान होननाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंगौ।
औ औ बिदिनो बानायनाय जायो नोंथां।
अब्ला बेबायदिनो जोंना जौ गोराना ओंखारा आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ औ।
औ थारैनो नोंथां बेफोरबादिनो ओंखारो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां ओं बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो आरो जोंना जौ गोरानखौ जौ गिसिनिफ्राय लानानै जौ गोरानखो आरो।
औ औ। अब्ला जोङो माने ओ जौ गोरानखो मा बायदि बानायो नङा होमबा। बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिना मोनबाय नङा होमबा नोंथां औ। बोरै बानायनाय जायो आरो माबायदिहाय बानायनाय जायो नोंथाङा बेखौ फोरमायबाय नङा होमबा थारैनो आरो बेनि गेजेरजों खोब मोजाङैनो मिथिनामोनबाय आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
माबायदि हाय बानायनाय जायो बोरै बानायनाय जायो नङा होमबा बेफोर गासैखौबो नोंथांनिफ्राय थिना मोनबाय ओ जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ।
जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै आरो मिथियै बाथ्रा फोरखौ मिथिबाय आरो। समाव नोंथांखौ बेफोरबायदि सावरायनो मोनो। आरो
औ औ जागोन नोंथा जागोन लोगो मोनफिनगोन उनाव दे होमबा नोंथां ना। बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै।